औ नोंथां
खोनाखै
औ खोनादों खोनादों बुं हेलौ औ खोनादों बुं
हेल
खोनादों बुं औ खोनादों बुं
जोंनि बर समाजनि खायसे जेंनानि सोमोन्दै जों सावरायनो थां ओमफाय नोंथां
औ जेंना माबायदि जेंनानि सायावबा औ मा जेंनानि सायावबा
औ औ जोङो दिनै जोंनि बर' समाजनि मोनसे एकदम नागारनो हायि मोनसे हुदा जाय हुदाखौ जोङो जोङो जै बरसमाव खायसे आ बेफोरनि सायाव आं सावरायगोन लोगोसे जोंनि उन समाव बर माखा उन्दै समावनो हाबा हरना आरो माने जौ बह बानायनाय बेनि सायावबो आं एसे सावरायनो सानदों नों थाङा इसे कमेन होलांबानो जाबाय आ जौ जुवा येस औ आं गिबियावनो सोंबाय नोंथांखो नोंथांमोननि थांनि नोजोर जेराव ओ जोंनि फ्राय न'फ्रोमबो एक्सआव मत नो म बानायो जौ बानायो आरो जोंनि सेजा गोरिब न'खरनि आतसा बेनि सायाव नोंथाङा मा बायदि नोजोर होयो आंथ' खोब मोजां नोजोर-नोजोर बायदि। खोब मोजां आं नुवा मानो नुवा होनबा ओ माने इसे एनै रांनि थाखाय जोङो गुबुननि न'खरखौ ए से उसुबिदायाव गोलैनाय बायदि नुहुरोआरोखि येस रां मोनो बिसोर फानग्रा किन्तु लोंनानै जाय थाङो। बिसोरो न'आव थारमाने पोरेसान खामहोयो। पब्लेम होयो आरो डेभलपमेन्ट साननो हाया जायो। बेफोरखो लानानै आङो मोजां कमेन्ट होनाया नोंथाङा मा कमेन्ट होयो बुंजागोन।
औ जों आंथ' बेलेगफोरखौ बुंला जोंनि गामिनिनो बागैनो बुंनोसै। जोंनि गामियावथ' फ्राय जौसे बाजिसो न'खर दङ। बुहुदानो बुहुदानोथ' जौ बानाया। ओमफाय जोंनि गामियाव बिदि खालामना दोनदो जे जौ बानायबा फाइन होनांगोन। माने बानायनो मोनो बानायनानै जुदि फानोबा फाइन होनांगोन नों गामियाव बेफोरबायदि। ओमफायो बिदि होनसे होननायावबो ना न'खरसे न'खरनिया जे मावबाय थायो बे दायखौनो सामफ्रामबो जुमाय सङो सामफ्रामबो फानो फाननाया बेलेग बाथ्रा आरो गुबुननि गामिनिफ्राय मानसिफोर फैयै-फैयै, ज'-ज'। फैयै-फैयै लोंफैयो जेराव गामिनि मानसिफोरा खाथि खालानिया दिस्टाब मोनो आरो।
औ-औ आतसा नोंथांनि नोजोराव बेबायदि ओ मोजाङानो जोङो रुल मोनसे बानाय गामि-गामि बेफोर नाथाय इस बेस-बिसोरनो-बिसोरनो आ ये बिसोरनो-बिसोरनो माबा मोनसे माने राहा हो खानो हानाय मोनसे जुदि बेबस्था जायो ओमबानिया बे जेंनाया जोबगौमोन आरोखि बिसोरनिया बिसोरो जौ फाननानैनो जायो
नङा राहायाथ' बिदिबो नङा जे राहायाबो बिदिबो नङा जे बि औ। राहाया बिदिबो नङा जे बिसोरो बिराद गोरोब थाखोनि मानसि नोंसोरो बा खामला बा माबा माबि मावनानैबोथ' जानो हायो बेलेग माबा मोनसे मोजां बुस्थु फाननानैबाबोथ' जानो हायो नाथाय बे जौ-जौ फाननायाथ' गोबां गाज्रि। नोङो गामि-गामि ओनसोलावबोथ' गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नोंनि न'खरनि फिसाजो-फिसालानि सायावबोथ' गोहोम खोख्लैयो नोंनि नखरनि फिसा जाजो फिसालायाबोथ फरायनाय थायो जुदि बे फरायनाय थानायावनो नों जौ फानोबा गुबुननि मानसिफोरा जेनेबा लोंफैयोब्ला दावराव खालामफैयोब्ला। होमबाथ' एसेबाबोथ' गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां?
नंग नंग नं जोबोद जोबोद मोजां पइन्ट बुं थाङा आं ओ बहुद नुदों औ बहुत नुबोदों आङो बहुत नुबोदों मा
औ आरो ओं बिसोरनि फिसायाबोथ' गुबुनाव खामानि मावनो थाङो नाथाय बे न'आवबो बिदि जुमाय फानो। होमबाबोथ' बे न'खरा गोरिब थाखोनि न'खरानो नंला। बा फिसाजोफोरखौबो फिसालाफोरखौबो प्राइभेटावनो होयो। बेफोरथ' इमान गोरिबबो नङा।
नङा-नङा जोबोद मोजां पइन्ट आतसा आं बेयाव मोनसे आतसा एफथामसेयाव मोनसे मा आं नोजोर होनायाव नुदों मा जोंनि समाजाव दिनै एसे गाबोन एसे उन्दै-उन्दै ग' फोराबो थारमाने हाबायाव बिबायाव कासकर्म'आव एसे लादाव सोरनिबा माने जानुवारियाव एसे लादाव बे लादाव-लादाव बे हुदाया जोबोद गा ज्रि बेखौ गामिनिफ्राय माने जों स्ट्रं रुल लानानै मानो बेखौ फोसाबनो हाया आं बेखौ सानोबा जोबो बोद ओ बोरैबा नाङो एखनबा जे उन्दै-उन्दै गथ' जाय माने क्लास सेभेन ओइदआव फरायो मेट्रिकआनो पास जायाखै बिसोरबो स्रोद-स्रोद लोंख मानाय हुदाया बहुत गामियाव दङ होननानै आं मो
औ - औ बेयाव बेयाव बांसिनानो न'खरनि दि फ थागिरिफोरा बा न'खरनि पेरेन्टसफोरा नोजोर होनांगौ आरो ना नों गावनि फिसाज्लाया बहा थांदों बा फिसाजोआ बहा थांदों मा खालामदों सोरजों लोगो जादों ज लोगो जायाखै बे लोगोफोराबोथ' माबा खालामो जि लोगो सासे गाज्रि लोगो मोनदावदोंबा बेयो बेजों थायोबा नै एसे जेनेबा लोगोआ जासि थिगोन नो एसे लों एसे जा एसे सोब बेफोरबायदि होननायावनो नाङा नाङा होनब्लाबो बे गथ'आ हुदा खालामलाङो आरो बेफोरनि बागै एसे एसेयावनो
नंगौ संगद रंग हो होननाय बायदि थिगानो दंथ' जों बे खनिखौ जों लाबाय एबारा फैदो जोङो जोंनि उन्दै समाव हाबा होनाय मोनसे जोंहा बिराद माने दाबो जोबाखै सरकारा बेब'स्था लाबाबो हायाखै सोरबा एसे गोरिब न'खरनि माबाफोरा बिदि दरा नायनो फैबानो हरखायो थारमाने खुनु बिदि माबा खोथा गैला थ' बेफोरनि सायाव जोङो बेफोरनि जाहोनाव जोंहा मा मा खहा जादों बा बेखौ होबथानो थाखाय थाखाय जोङो राहाखौ निस्सय लाया नङा लानांगोन नङाबा बिनि गथ'नि फिउसार जेनेरेसन हग बा गावनि हेल्थ लाइफ हग बेवहा बेहा जोबोद गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन थ' बेफोरफोरखौ माबायदि राहा माबायदि राहा बा माबायदि नोजोरजों नायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
खायसे पेरेन्टसफोरा जे गावनि फिसाजोफोरखौ सोरबा सासे सा साख्रियाला मावनो फैबानो जे उन्दै बैसोआवनो हाबा हरो जेबा फि फिसाजोफोरखौ एसे गाहाय नोजोरजों नायो आरोना बिमा- बिफाफोरा आंनि नोजोराव माने फिसाजोआथ' देरबाबोथ' गुबुननि न'खरावनो थांखागोन बेखौ गोबां फरायहोनानै मा लाब जानो जेनेबा बेफोरबायदि सानो खारना खायसे गामिनि पेरेन्टसफोरा ओमफ्राय बिदियावनो सोरबा नायनो फैयोबा नों हरसनसिगोन आरो बिसोरो बिसोरो जे साना बे सोलोंथाइया जि गोनांथि गावनि फिसाजोनि थाखायबा गावनि फिसा लानो थाखाय बेफोरखौ साना बिसोरो जे सोरबा मोजां मानसि नायनो फैयोब्लानो हाबा हरनाय बिदि
फरायनायाव मानो एसेबां खरस खालामबाय थानो फिसा हिनजावनियाव बेफोरबायदि सानो आरोना खायसेनि पेरेन्टस फोरनि माबाया नोंथाङा बुङा बुं माबायदि राहा लानो हागोन जों बेफोरखौ होबथानो
उम-उम उम- उम थ' बे बेहायनो आंनो दाजादोंसै औ - औ आ मा खोथाया जाहैबाय माने आ खोथाया बे जाहैबाय माने गावनि जि
इ खोथाया जाब बेफोर मोनसे गारजेननि स्पनि थाखाय खायसे बिदि थ हर थाबनो हरनोसै आरनो बिसोरो हरनायखौ खिन्थु बेनि जाहोनाव जदिया बे गारजेन जाहैगोन ज बे फेमिलिसिम लायैगोन। माबायदि गायद